खोनादों ना औ खोनादों नोंथां औ नोंथां जोंहा गोदान आयदानि सायाव रायज्लायनायखौ जागायनांसिगोन औ जों गोदान आयदानि सायाव जागायनोसै नोंथां नोंथाङा दा बेखौ नोंथाङा आं फोरमायलांसै बैसागुनि सायाव एसे औ आं बैसागु सायाव एसे बुंलांसै नोंथाङा एसे खोनासंना लादो औ औ जोंना दा बैसागु होनोब्लाथ' जोंना बर'फोरनि देरसिनफोरबो जाहैबाय नोंथां औ दा जोंना बैसागुआ बैसागु जागायनायनि सि सिगां जोंना सैथ दान मोनसे बिनि लास जोबनायाव जोबथायाव जोबथि सानखौ जोंना मोसौ बैसागो फालिनाय जायो नोंथां औ अ आरो बेनि जोबनानै बिनि जोबनानै जोंना ओ सैथनि उनाव बैसाग साग दान बे सेथि सानाव जोंना मानसि बैसागो मानसि बैसागु जायो जोंना मोसौ बैसागुआव मोसौ मोसौखौ थु थुखैनानै गोथार खालामनाय जायो मोसौ बैसागो सानखालि माखौ मोसौखौ फालिनाय जायो औ मोसौखौ औ मोसौखौ जोंना थुखैखांनायनि उन उनाव दैमा फोराव नङाबा माहायाव बहाबा थुखैहैनायनि उनाव बेखौ नथां जों माबायदियै थुखैनाय जायो माबायदि थांफिनग्रा हाजों माने औ आं फोरमायलांसै नोंथाङा खोनासंलांबाय थादो औ ज जोंना मोसौ बैसागुआव गिबियावनो मोसौखौ जोंना थुखैलाय बिनि उनाव थुखैनायनि उनाव जोंना मोसौखौ ओ हालदै आरो बिलाइ बेफोर बायदिसिनाजों जोंना मोसौखौ माला गानहोनाय जायो हालदै बेफोरजों बेनिफ्राय मोसौखौ गोथार मा मा मुवा बेसाद नांगौ जायो बेखिनिखौ बुंद नोंथा जोंना हाल दैनांगौ आरो जोंना मोनसे बिलाइ जोङो दिग्लिथि बिलाइ होन बेखौबो मोसौखौ जोङो बुज्राव बुज्राव बेजों मोसौखौ गोथार खालामनाय जायो बेखौनो जोङो मोस हिसाबै बुंनाय जायो औ आरो बेबायदिनो माबायदि नेम दंबावो बेफोराव बेखौ बुंदों ओ मोसौनिया थ' बिदिनोसै थुखै थांनायनि उनाव बेफोरजों हालदै दिेग्लि लिथि बिलाइ बेफोरजों थुखैनायनि उनाव जोंना नेक्स्ट अखानायै जोंना मानसि बैसागो जायो बैसाग दाननि बैसाग दाननि से थारिख खालि जोंना मानसि बैसागो औ से खाालार खालि जोंना मान सि बैसागो जायो औ जोंना मानसि बैसागोआ बे सानखालि मानसिनि थाखाय मा यो रंजाथाव आरो माबायदि बोर लाथाव गियान मोनथाव बेखौ एसे फोरमायदो नोंथाङा औ जोंना मानसि बैसागो होनोब्ला जोंनाथ' बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन ओ बयनिख्रुइबो देरसिन बेयो बर'फोरनि हाबा औ बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन फालिथाय जोंना बैसा गुनि से थारिख खालारखालि जोंना ओ उन्दैफोरा गेदेरखौ मान होयो खुलुमो औ बेबायदिनो आरो बिनि उनाव जोंना ओ नै थारिख नै खालार खालि अखानायै मानसिफोरा बयबो सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा बयबो ज' ज'यै गामसा गोदान आर'नाइ गोदान लानानै न'खर न'खर मोसानो थाङो एबा बा रंजानो थाङो
औ मागिनो थाङो आरो
औ मागिनो थाङो बेखौ जोंना ओ गिबियावनो जोंना दल थाबाय दामग्रा आगजु होनोब्ला दामग्रा आगजु होनोब्ला दल थाबाय सिफुं थाबाय हार हारमनियाम थाबाय खाम थाबाय बेफोरखौ लानानै जोङो ओ गोदान गोदान गामसा आर'नाइ फालि लानानै बयनिबो न नयाव थांनानै मोसाहैनाय जायो आरो मोसानानै रंजाहैनाय जायो। बिनि उनाव जोंहा बैसागु होनोब्ला जोंना आलासि दुमसि फैनाय जायो। आलासि दामसिफोरा आलासि जालायनाय नखराव फैनाय औ आरो जोंना बैसा बैसागुआ बैसागुआव जोंना जौ सेरेब बिफोरखौ जोंना मोननाय जायो गोबाङैनो मोननाय जायो बर'फोरनि गेजेराव औ औ औ जौसे सेरेबजोंसो जोंना लोंखा थांनायनि उनाव जाय यै लोङै मोसानो थांनाय जायो औ। जोंना जौ सेरेबखौथ ओ बयनिबो नखरावनो मोनखानाय जायो। साफ्रोमबो सुबुंफोरनि नयाव बर'फोरनि सुबुंफोरनि नयाव आरो नोंथाङा माबाफोर औ बेफोरनि बागै माने फालिथाया औ माबादि मा नेमखान्थिजों मा राहायै जायो? बेफोरखौनो बुंदों नोंथाङा एसेै औ जोंना बर'हायथ
बर'फोरा माने नेमबो फा
नेमबो फालियो नालाय गोबां आरो बेयाव नेमाव मोनसे दं माने जौसे सेथा मैगंखौ माने आइजोफोरा खांनानै जानो बेनि बागै एसे
माबोरै मा राहाजों खांनां
औ जोंना बियो बर'फोरनि मोनसे नेमखा बैसागु जायोब्ला जोंना एकस' एकथा मैगंफोरखौ बारियाव खानानै बेखौ बे बेदर नङाबा माबा मोनसे ओ जाग्राजों जा हायो जेरै जोंना मैगंखौ म थाखाय जानांगौ जायो बेयो जोंना बर'फोरनि मोनसे नेम थि बैसागुनि बेनि थाखाय जों माने बेयाव दं
मानि थाखाय गावसोरनि देहानि थाखाय जेनेबा मोजांनि थाखाय जाय
जाहाथे जेबो बेराम आजाराव गोग्लैयानि थाखाय जायो आरोना बेखौ बेनि मोनसे नेम खालामनानै बर'फोरा बेखौ जानाय जायो ओरैनोथ' मैगं फोर होननो थाङोब्ला जोंना ओ खिया थाबाय ख खान्थाल फिथाइ थाबाय बिदिनो गो गोखा गोखै बायदिसिना एकस' एकथा मैगंखौ जोङो जानाय जायो आरो बैसागु सानआव ना बिदिनो ओ सेंग्रा सिख सिख्लाफोराबो मोसानो ओंखारो बोराय बुरै गथ' थब गासैबो जोंना ज' जानानै बैसागुआव ओ गामि मोनसेनि फ्राय गुबुन मोनसे गामियाव थाङै थाङै मोसा मोसा हैनाय जायो आरो ओ गासैबो माने उन्दैनिफ्राय लानानै औ ओ उन्दै बैसोनिफ्राय लानानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन थ' गासैबो ज' जानानै मोसाहैयो गुबुन मोनसे गामिनिफ्राय गुबुन मोन बे गामियाव
औ ओमफाय बे बैसागो बर'फोरनि बैसागो फोरबोआ मानि थाखाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे बुंदों माने बेवहाय गेदेर मोनसे फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो नालाय बेयाव फुजा होनाय जायो आरो बेवहायनो
बे आरो बेवहाय मोनसे गिदिर फुजा औ बे जाबाय गारजा फुजा औ बेखौ एसे फोरमायदो नोंथाङा गारजा फुजाया माबोरै मा नेमखान्थिजों माबाददि जायो बेखौ औ बुंना होदो नोंथाङा गारजा फुजा होनोबथ' जोंना ओ गोदो बर'फोरा ओ बर'फ फोरजानो दिहुननाय बे मोनसे ओ बे जाबाय गारजा फुजायाव जोंना ओ गुबैयैथ' जोंना दाउ नङाब्ला माबा मोनसे हाथारनानै बेखौ फालिनाय जायो आरो
औ औ
बाथि सावनानै धुब सावनानै ओ जुनार माबा मोनसे जुनार बेयाव माने हाथारनानै फालिनाय जायो जागायनायनिफ्राय एसे फारिलाइ हिसाबै नोंथाङा बुंलांदों बोरै जागायनानै बोरै फोजोब हैयो बेखौ माने थानसालियाव बय रायजोदों बयबो माने औ आरज लानाय दौरिजों लोगोसे बेवाय प्रसाद लानाय खेराइ गोबां हाबाफारि लानानै माने जोबनायाव लासै मोदाय दावदायखौ
होनानै
होनानै लाना थांनाय बिदिखौ बुंलांदो नोंथाङा एसे ओ जोंना बिदि बुङोब्लाथ' जोंना मोनसे ओ बाथौनि जोंनि बर'फोरनि धोरोम बाथौनि सोरगिदिं गिदिंनानै मोसानाय जायो बर' आइजोफोरा ओ औ दल दाम दल लानानै खाम लानानै सिखा रुवा लानानै बेखौ बाथौनि सोरगिदिं गिदिंनाय जायो आरो दौदिनिया जोंना ओ मोसा मोसा माबानाय जायो मोसानाय जायो फालिनाय जायो
औ
दा जोंना बैसागुनि औ गारजा फुजाया जेरै जायो बेहाय गिबियावनो थाबाय बेनि सुबुंफोर नांबाय रायजोनि गासैबो सुबुंफोरा ज' जानानै माने थानसालियाव रायजोनि बेयाव थांबाय थांनानै बायदिसिना
दा
बायदिसिना थजि बा फुजा लाबाय गाज्रि बायदिसिना बि फिथाइ सामथ आफ बेफोरखौ आंखाल गोबां फिथाइ सामथाइ लानानै दौरिनि सेराव थांनानै बाथौआव लानानै बेखौ बावनानै माबादि माने खेराइ आरज बिदि औ फोरमायलां आरो नोंथाङा एसे औ जागायनायनिफ्राय फोरमायलां औ जोंना‌ बिदिनो औ जोंना गुबैयाव बा बाथौखौ बाथौनि बान्दोखौ जोंना गोदान गोदान आदब जों सोलायनाय जायो गोदानै सोलायनाय जायो औ जोंना बाथौनि जोंना बाथौनि बान्दोआथ' मोनबा आरो सिजौनि सिरियाब मोनबा आरो जोंना मोनसे लिरनाय दङो अ फोरनि थाइजौ खङा खंबा बिदि होननाय बिदि लिरनाय दोङो आरो औ जोंना ओ दा बैस बैसागुनि बे जोबथारनायावबो
औ
जोंना जोबथारनाय सानावबो जोंना दलफोरखौ खामफोरखौ सिफुंफोरखौ गासैखौबो लास्टाराव बावनाय जायो आरो आरो बयनिबो न'खराव मा औ औ बैसागुनि जोबनायाव औ बेखौनो गारजा बुरजा बुङो बेयाव जोंना फि फिथाइ सामथाइ न'खरनिफ्राय बयनावबो फिथाइ सामथाइ जेखाइ खबाइ बायला जिलाफोरखौ बयनावबो मोनसे मोनसे लानानै जोंना मोदाय होनाय मोनसे फालिथाय दङ बेखौ फालिनाय जायो औ बयबो रायजोफोरा बे होनाया जाहैबाय गावसोरनि माने रायजोनि जेबो खैफोद आफोद लाबोआ औ बेफोरनि थाखाय फालिनाय जायो बेफोरनि थाखाय जोंना ओ बिफोरखोनो बिफोरनि थाखाय खायनो फालिनाय जायो मोदाय दावरायफ्रा जि जेहेथु थ' गामिनि मानसिफोरा गथ' गथाय बोराइ गासैबो जेबो जायालासे सेनो थाबाय थानो थाखाय मोजाङै मोजां थांना थाबाय थानो थाखाय बेफोर फुजाखौ फालिनाय जायो बे मोदाइ होनाय फुजायाबो बेनि थाखायनो आरो जोंना फैनो गोनाङाव जोबथारनायाव जोंना दलफोरखौ बावनानै फैनाय जायो आरो दाउसा मासे हा फुथारनानै बिबार गोजा बावनानै धूप सावनानै फैसा होनानै बेफोरखौ फोजोबनाय जायो आरो औ जोबथारनायाव
बेबादियैनो बैसागुआ जालाङो आरो माने जागायनायनिफ्राय माने जोबनायसिम लानानै गावजों गाव माने रायजोनि गेजेराव गावबो गाव रावबो रावजोंबो माने एना एनि जालायालासे खौसेथि थानानै माने
रंजा बाजायै हगारहरनाय बिनि ओंथियानो जाबाय बैसागु बेखौनो बैसागु होननानै बुङो आरो ना औ बैसागुखौ ओ गोदो गोदो जोंना बर'फोरा ओ थामजि सान फालियोमोन। नाथाय दा जोंना बर'फोरा दानि जुगनि बर'फोरा जोंना स्नि सानल औ दाथ नोंथाङा जाखिनि आं सोंबाय मोनथियैफोरखौ मोनथिना लाबाय नोंथांनिफ्राय आंबो औ मोनथिनो हाबाय औ दा समाबो जाबाय नोंथां औ दानिया दोनथनो हासिगोन औ दे होनबा नोंथां औ औ